हेलौ हेलौ।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांजों आङो ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायना कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ औ।
ओ आयदायानो जादों दावबायनाय ओ नोंथाङा बिदिनो मा मा जायगायावहाय दावबायनो मोनखो बेफोरनि बागै एसे माने फुरमायना हो आरो।
दा बुंनो थाङोब्लाथ' आं बिनो बारा गोजान गोजान जायगा दावबायनो मोनाखै आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
बिदिनो ओ खाथि खाला थानाय जायगायावनो दावबायनो थांदों आरो।
औ
ओ दावबायनाय बुङोब्लाथ' दावबायनाया गासैबो सुबुंनि मोनसे जेनेबा ओ गोसो ओ जानाय मोनसे सिमां नङा होमबा नोंथां? जोङो औ जों गोजान गोजान जायगायाव ओ दावबायनो लुुबैयो आरो गासैबो।
औ औ नोंगौ।
औ जों माने एसे ओ फैसा थाखानि प्रब्लेम खायसो जों माने ओ दावबायनो हाया आरो गोजान गोजान जायगासिम।
औ औ।
औ थेवबो जोङो जा हैयो जों बिदिनो खाथि खाथा जायगायाव दावबायो आरो नोंथां। ओ दावबायनो थाङो बुंब्लाथ' जों बिदिनो ओ लोगोफोरजों बांसिन दावबायनो थाङो आरो।
ओं
माने जोंना न'खरनिफोरा बारा सम होनो हाया नालाय बेनिखायनो जोङो ओ लोगोफोरजोंनो बांसिन दावबायनो थाङो आरो।
औ
ओ थिग बेबायदिनो जों गोजान गोजान जायगायाव ओ दावबायनो थांनो हायाब्लाबो जों बिदिनो ओ गोबां ओ दावबायारि सुबुंबो दोङो नङा होमबा नोंथां बिसोरो ओ गोजान गोजान ओ जायगासि दावबायनानै माने बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने जोंखौ नुहोयो आरो। माने बिसोरो दावबायनो थांनो गोजान गोजान दावबायनो थांनानै माने बेफोरखौ ओ मबाइलफोराव भिडिअ आरो जेनेबा फट' खेबखांनानै माने बे बेखौ जोङो ससियेल मिडियायाव आपलड होनायाव जों बेखौ माने नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जोंथिं बेबायदिनो गोजान गोजान जायगासिम दावबायनो हायाबो जोङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नुयो आरो।
औ।
औ। थिग बेबायदिनो जों बिदिनो बे दाथ' माबा गरम बोथोर नङा होमबा नोंथां?
बे गरम बोथोराव जोङो बिदिनो खाथि खाला थानाय हाजो हाजो दैमा सेराव जों जे बिदिनो गरम बोथोराव जों बि बिदिनो गोबाङानो माने बेयाव दुगैनाय थांनायखौ नुयो। नङा होमबा नोंथां? जोंनि बे सखि दारागाव बिदि हाजोफोराव बांसिन मानसिफोरा बे गोलोम बोथोराव दुगैनो थांनायखौ नुयो आरो।
औ।
औ थिग बेबायदिनो गोबां गोबां जायगानि दाब दाब जायगानि मानसिफोर फैयो, गोबां हारिनिबो मानसि फैयो आरो माने बेयाव। माने बिसोरबो बेफोर जायगाखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनायनि थाखायनो माने बेफोरखौ नागिर नागिर फैदों आरो नोंथां।
औ औ।
औ। थिग बेबायदिनो बेफोर जायगाफोराव जोंनिया बिदिनो बोसोर गोदानफोराव माने बेयाव लावखार ओंखाम जानो फैयो आरो नोंथां। बिदिनो खाय खायफा खायफा स्कुल कलेज निफ्रायबो बिदिनो लावखार ओंखाम जानो लाबोयो आरो बेयाव। माने जायगा नायनो थाखायब्लाबो जोंबो बिदिनो लोगोफोरजों लावखार ओंखाम जानो थाङो आरो बे बोसोर गोदान एबा डिसेम्बरनि लास फोराव आरो।
औ।
बे लावखार ओंखाम जानाय थांनाय जायगायाव माने गोबां जेनेबा बे कमला फिथाइफोरखौ गोबां फाननाय नुयो आरो नोंथां। बे भुटानफोरनि खमला फिथाइफोरखौ गोबां फानो बेयाव। औ। आरो जोंनिया बिदिनो बर' आइजोफोरखौ बेयाव दखानबो होनाय नुयो हटेलफोराव। बिदिनो ओंखामफोरनिबो बिदिनो बेदरफोरनि नाफोरनि बिदिनो जेनेबा गोबां मानसिफोराथ' गुबुन हारिनिफोरा बेफोरखौ मोनजाया नालाय, बे साम' एबा बे एम्फौ लाथाफोरखौ बारा मोनजाया नालाय माने बिसोरो बेयाव फैनानै जाफैनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ आरो जोंनिया बे ओ बे लाव ओंखाम जानाय जायगायाव जोंनिया बिदिनो, बिजोंबो फानायखौ नुयो आरो नोंथां। दख'ना बिदिनो गानाय जोमनाय गासैखौबो फान्नायखौ नुयो आरो।
औ औ।
औ बे बोसोर गोदान समाव बे लावखार ओंखाम जानायाव माने मानसिफोरा माने जोबोद माने भिर जायो आरो। बोसोर गोदान समाव। थिग बेबायदिनो जोंङो बिदि गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो मोनदोंहोनोब्ला जोंङो बिदिनो जोंखौ स्कुल कलेजनिफ्रायबो गोजान गोजान जायगासिम बेरायनो लांबाय आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंखौ बेरायनो लांनाय सम। आव जोंखौ बासजोंनो लांदोंमोन आरो नोंथां माने। जोंनि गासैबो स्कुलनि फरायसाफोरा थांजोब नालाय बेयाव माने सु गोबां फरायसा फरायसुलि जायो नङा होमबा नोंथाङो।
औ नंगौ।
बेयाव जोंखौ माने बासथिं लांनाय जादोंमोन आरो। जों बे जायगायाव थांनानैबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। बेयाव हाजो आला होनानै गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां।
औ औ।
थिग बेबायदिनो बेयाव थांनानै माने। जोंङो माने गोबां बाथ्राबो सोलोंनो मोनदों एबा। मिथिनोबो मोनदों आरो जेनेबा। बेफोर जायगाफोरा माने जोबोर जेनेबा साब सिखन जेनेबा। साखोन सिखोन आरो नोंथां। औ माने बिसोरनि हारिनि बिसोरनि जायगानि हारिनि थांनाय। जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायफोरा जोबोद आलादा आलादा आरो जोंनिसाय। माने गोबां फारागथि दङ आरो नोंथां। औ औ नोंथांङाबो बिदिनो दावबायनो थांफेरबाय नामा नोंथां।
औ आंबो बिदिनो दावबायनो थांफेरबाय। नाथाय माने एसेबां गोजान गोजान जायगायाव।
औ औ।
आंथ' जोंनि खाथि खालायाव थानाय जायगायावनो थांनो मोनदों आरो सकि हाजो दारागाव बगामाटि भैरबखुन्द'
औ
औ बेफोरबायदि जायगायावनो मोनदों आरो आरो गोजान जायगायाव' थ' बिदिनो जोङो थांनो हाया नालाय माने गोजान जायगा जेसांनो माने गोजान जायगायाव थांनो थाङो एसांनो माने जोंनो रां नांगौ जायो नालाय रांनि गोनांथि जायो बेनि थाखायनो जोङो
औ औ
माने एसेबां माने गोजान गोजान जायगायाव मोनाखै आरो बेरायनो बेनिखायनो जोंनि खाथि खालायाव थानाय जायगायावनो थाङो आरो जों
औ औ
आरो बेफोर जायगायाव थांनानैनो जोङो बिराद माने मोजां मोनो आरो गोसोखौ खौ माने गोजोननाय मोनो
औ औ
बेफोरबायदि जायगायाव दाथ' गरम बोथोर नालाय बेनिखायनो दाबायदि गरम बोथोराव थांनानै जोबोद माने मोजां नाङो आरो बेयाव मिथिंगायारि नुथाय बारहावा बेफोरखौनो माने मोजां मोनो आरो थांनानै बेफोरजों बेफोराव माने बे जायगाफोराव उन्दैनाव अन्थाइ दै हाजो हाला सोरगिदिं बिफां लाइफांजों बुंफब नाय बेफोरबायदि दङ नालाय बेनि थाखायनो जोङो बांसिन माने मोजां मोनो आरो बेफोराव थांनानै आरो जों दाबायदि गरम बोथोराव बेनि दै बोहैनायाव
औ
बेयाव दुगैनानै जोङो मोजां मोनो आरो बयबो गोजान गोजान जायो जायगानिनो फैयो आरो बेफोरबायदि जायगायाव गोजान गोजान जायगानि गुबुन गुबुन हारिनि मानसि बेफोरबायदि
औ
लोगो मोनो आरो जों थांब्लाथाय
औ, औ
औ आरो बिदिनो उम बिदिनो बगामाथिफोरावबो बे बेफोरबायदिनो आरो बेयावबो हाजो दङ आरो बिफां -लाइफां दै, अन्थाइ गेजेरजों माने दै बोहैलांनाय बे बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो। आरो बेयाव माने बांसिनानो हानि गाबा माने गुफुर आरो बेवहाय हानि गाबा बेयाव बांसिन गुफुर गाबजों बुंफबनाय नालाय बेनि थाखायनो बेनि नामखौबो बगामाथि होननानै बुंनाय जादों। ओ बुंनाय जादों बायदि साननानै लायो। औ
नोंथांखौबो बिदिनो कलेज एबा स्कुलनिफ्राय बेरायनो लांफेरदों नामा नोंथां?
औ नंगौ
औ
थांदोंमोन आरो बिदि कलेजनिफ्रायबो जोंखौ माने
औ
बै सिलं मेघालया थिंजाय बे इउमियाम ब्लेक होनना बुंनाय जायो। बेवहाय जोंखौ माने लांदोंमोन आरो। औ बेयावथ' बिदिनो बियो मोनसे बिलो आरो
दा औ
बिलो बेयावहाय बिलो बायदि दङ आरो जोङो माने बिदि ओ दै बाज्रुमबो नुनो मोनदोंमोन। बे दै बाज्रुम ओ दैबाज्रुमखौ नायनो थांनो थाखाय जोङो नावजों थांनाय जादोंमोन आरो माने‌ ओ दै बारनानै माने नावजों थांनानैसो जोङो बे दै बाज्रुमखौ नायहैदोंमोन आरो। आरो बेयाव ओ बेयाव जोङो बिसोरनि हारिनि माने मानसिफोरखौ नुदोंमोन। आरो बेयाव बिसना ओ जि हाथाइ -बाजार जायो बे बाजारावबो। जोंयो थांदोंमोन आरो बेयाव थांनानै नायहैदोंमोन ओ बाजाराव बिसिनि बिदिनो बे बिसोरनि माने गाननाय- जोमनाय जानाय-लोंनाय फिथाइ- सामथाइ बा मैगं -थाइगं बिसोरनि हारिनि ओ गोबां माने मानसिफोरखौ नुदोंमोन। ओ बिसोरनि मानसिफोरा आ -आइजो एबा मानसिफोरा फानदोंमोन आरो बेफोरबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि मैगं मैइगं जाग्रा मुवा बेफोरबायदि माने आरो जि- जोम बिसोर जोंनि जि -जोम गान्नाय बेफोरखौ फाननायखौ माने नुदोंमोन आरो जोङो।
औ औ औ
बि जायगायाबो ओ जोबोर माने नायनो समायना बिदिनो ओ बिसोरना गोजौ गाहाय आरो बिसिनि थानाय जायगाया गोजौ गाहाय आरो गय बिफां ओ गय बिफां आरो बायदिसिना बिफांबो नुनो मोनदोंमोन आरो बेयाव थांनानै। औ बिसोरनि जायगायाव थांनानैहाय जोङो बिदिनो जोबोर ओ मोजां मोनो आरो मोजां माने बिसोरनि ओ थानायफोरखौ नुनानै ओ बिसोरनि गाननाय- जोमनाय मानसिफोरखौ नायनानै माने जोबोर माने ओ बिदिनो मोजां नांदोंमोन आरो। बिसिनि जायगायाव थांनानै औ नोंथाङाबो ओ बेफोरबायदिनो ओ सो
औ।
आरो जों माने बिदिनो गोबां गियानबो आरजिनो हादोंमोन। गियान आरजिनो हायो जि ओ दावबायनो थाङोब्लाथ' जों बिदिनो बुहुत माने मिथियैखौबो मिथिनो मोनो नालाय आरो ओ बिसोरनि जायगायाव मा दङ मा गैया आरो मा बायदि बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बेनि थाखायनो जोङो ओ मोजां माने मोजां मोनो आरो आरो जोङो दावबायोब्ला मोजां मानोना जोंनि थाखायनो ओ जों माने मिथि बेखौबो मिथिना मोनो बेनि थाखायनो जोङो दावबायनांगौ आरो औ। औ।